हेलौ अ नोंथां खोनादोंना? अ खोनादों नोंथां अ आं औवानि सोमोन्दै नोंथां जों नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन
औ औ
औवा औवा अ ओ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना औवाजों जेनेबा जों मा मा बानायनो हायो न' बाहायनाय न' बाहायनाय
हागोन नोंथां
औ देलाय फोरमायना होलाय नोंथां
औवायाथ' जोंनि माने जिउआवहाय माने गोनांखा गोनांथि माने मुवाखा बे बेसे दाद माने ओ जोङो औवा जों न' नि नबानायनो हायो न' नि खुन्था बानायनो हायो। न'नि बेरा बानायनो हायो। बा लांगोनानि बेरा बानायनो हायो। ओ बा न' मा होनो न'आव बाहायनाय सान्द्रि संग्राइ जेंगाय खबायाइ जेखाइ माने गासै बो माने मुवा माने बेसाद माने बानायनो हायो आरो। औवाजोंनो नोङो जेनेबा साजायना दोननाय मुवा बेसादबो बानायना दोननो हायो बा औवाया जुदि रानोबा जों बेखौ बन महराव सुनोबो हायो आरो अरजोंहाय। माने औवा जोङो बैसांबो बानायना दोननो हायो। मैगंनि बैसां मेगंनि बेरा लांगोनानि बे बेरा गासिबो माने औवाजोंनो लुजोबनो हायो आरो माने बुंनो थाङोबा दा नोंथाङाबो मोननैसो ओ मानानै खोन्थाना होदो।
औ ओ बिदिनो जोंनियाबो बेरा माबा माबि बानायनो हायो आंथ' गोदो खादों जे औवा औवा खाथिजों औवा खााथिजों औवा खााथिखौ जिन्नानै गोदो गोदोनि जुगाव आरो जेनेबा ओ गथ' जोनोम मोनब्ला नारिखौ औवाजों सो हासयो होनना बुंनाय खोनादों आरो जोङो। माने मोनदों आरो। आरो जेनेबा गोथै सह गारबा औवा औवायाथ' मेन जोंनिया मोनसे औवाजों बाननानै गारियो बा सावैयो।
औ
बिदिनो आरो जेनेबा औवाजों ओ दर्जा हा दरजा एरिबो बानायनो हायो।
अ
ओमफ्राय
औवाजों जोङो सिफुंबो बानायनो हायो आरो।
औ औ सिफुंबो बानायनो हायो औवायाथ जोंनि बर' बर' हारि माहारिनि थाखाय मेन दा जेनेबा औवाजों जेबो माबा जायो बैसागुफोराव थरखा बानायनाया औवाजोंसो बानायो
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय औवानि आबाद आबादा माबायदि
औवानि आबादाथ' जोंनिया मोजांङानो गेजेराव लासै लासै जोबलांनोबो हमदों आरो दाजै जोंनिथिं औवाफोरखौ औवाफोरखौ माने बाहाय बाहाय बाहायनोनो माबा जानाय जाबाय
औ होनोमबाथ'
अम आजिखालि गोदान मुगानि गोहोम गोलैदों नालाय औवाफोरा एसे एसे ओ मा बुङो खमायलांनो हमदो आरो आजिखालि न' बानायनायफोराबो थ' पाका सिमेन्ट बायदि जों बानायो गोदो औवाजोंनो बानायोमोन दाबो बानायो औवाजोंनो मोसौ गुलि जेनेबा माइ दोनग्रा भान्दार माइ दोनग्रा दुलि बेखौ औवाजोंनो बानायो। नाथाय न'आव बानायनाय मानसि सुबुं थाग्रा न' बानायनायफोरा जेनेबा गैला आरो गोदो औवाजों हेबनानै थायोमोन जेनेबा बेबायदि औ बेनिफ्राय आरो एसे फोरमायदो
दा जोंनिखैबो बिदिनो बांद्राय औवानि खेथिया जोंनिखै बांसिनानो दङ होनजायो माने जोंनि बे ओनसोलाव माने मोजाङानो आरो माने औवाजों जोङो गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो नालाय थ' जोङो खोनानो मोन मोनदोंबो आरो औवाजों जोङो बिजाबबो दिहुननो हायो होननाय खोनादों दा
औ
जेसे सैथो बेखौ जों मेगनजोंबो नुवाखै ए नाथाय खोनादों आरो औवाजोंथ' गासिबो खामानियानो जायो होननानै बुंजायो आरो मानो होनबा जों गोरि न'खरावथ' बांसिन औवाजों बाहायनाय ओ माबाखौनो
औ।
नानै लानो हायोनि जि जिउ खुंनो हायो औवाजों बायबाय सानद्रि, संग्राय हेबनानै जोङो फाननानै बिनि ओ जिउखौ खुंलांनो हायो आरो जों जों दा गोरिब न'खरनि मानसिफोरा बेजोंनो जोङो बोथिसे जे माइरं फायनानैबो जानो हायो आरो
औ औ
दा औवाजों जोङो गासिबो बानायनो हायोआनो होनजायो कलमबो बानायनो हायो आरो बिजाब दोनग्रा सा तुुलफोर बानायनो हायो ओमफ्राय आरो ओ खिरखिफोरबो बानायना थायो आरोना। ओरैनो हानि न'फोरावहाय बेबायदि बानायनो हायो आरो गोसोबायदि माने नोंनि रोंगौथिजों बानायनानै लानो हायो आरो औवाजोंहाय माने
औ।
दा होमबा नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावगोन नामा फंनैसो
आं फोरमायनो ना
औ।
औवाजों औवाजोंथ' बायदिसिना माबा ओ मा बुङो ओ आगजु बानायना लानो हायो। नाथाय ओ खोनानो मोन जोंदि न' खाथिफोराव औवाफोर थाब्ला मोजां ओ जेनेबा बार गोसाफोर फैब्ला बायदिसिना बिफांफोरा गुबुयो नाथाय औवाया गुबुआ बेनि थाखाय मोनसे मोजां आरो आरो सोबनिबो न'खराव आजिखालि औवा औवा थायोना नोंसानावबो दङ' दा औवा
औ दं
औ जोंहानियावबो दोङो औवा
अ
खुन्था फोर गायनो थाखाय बां ओ मा औवाया बांसिन साबसिन जायो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औवा इदिनो औवा बुरखा औवा माखाला साबसिन जायो आरो औवा मा खालखौ साबसिन होनो खुन्थानि थाखाय दा अबेयो मोनसेया मा मिथिला जिखुनु ओमफाय औवा थेरिफोरजोंहाय जेनेबा माबा बानायनानै दोननो हायो आरो दान्दाफोरबो बानायनानै लानो हायो आरो
औ औ होमबा नोंथांजों रायलायनाय समा
अ अ
जोब्बाय नामा?
अ दे नोंथां
औ दे नोंथां रायज्लायनानै मोजां मोनबाय आरो
अ गोजोननाय थाबाय दे
अ दे नोंथां